औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ जोङो दा सायख'ना लानाय आयदा बायदि रायलायनोसै आरो नङा होमबा।
औ औ नोंथां।
जोंहा दा मानि बागै सावरायगोन मागोनि बागै सावरायगोन आरो नङा होमबा। मागोआव जोंहा औ मागोआव जोंहा मा मा खालामो? मा मा माबायो बेफोरखौ जोङो सावरायगोन आरो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो उम जोङो गिबियावनो मागो सफैयोब्ला जोंहा मागोआव बेलागुर सावनाय नुनाय नुनो मोनो आरो नङा होम बा जिगाबनि औ जिगाबनि बेलागुर सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बै बेलागुरखौ खालामनो थाखाय जोङो जिहेथु माइ नाराद दुब्लियाव मोसौ जाखोन्दा एबा दुब्लियाव बासि थानाय माइ-माइ बेखौ जोङो लाबोनानै-लाबोनानै जेनेबा न' खाथि एबा बारिफोराव लामाफोराव जेनेबा जोङो बेफोरखौ उम मा होनो बेखौ बेलागुर बानायनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमहालागै जोङो बे खौ नुनो मोनबोगासिनो दं आरो नङा होमबा औ। बेजों लोगोसेनो जोङो बै बेलागुर जा बेलागुर सावनायनि सान से सिगां हराव जोङो गोबां-गोबां सुबुंफोरानो रायजो राजाफोरानो बै हराव बेलागुर सावनायनि सानसे हराव सानसे सिगां हराव जोङो लावखार जानाय ओंखामखौ लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो गासैखौबो नुनो मोनो आरो नङा होमबा औ बेजोंनो बेवहाय जोङो जायो बायदिसिना अमा बेदर बायदि बायदि-बायदि जोङो बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा औ बेजों लोगोसेनो आरो जोङो जुदि मागोमोनफैब्ला से मागोनि से थारिख मोनफैयोब्ला उम जोङो बेवहाय फुङावनो बेलागुर सावखालि जोङो बारिनि गय उम गय बागान माबा बागान बेफोरखौ जोङो खा माबाजों जिगाबजों खानाय जायो जिगाब बुन्था बानायनानै खानाय जायो नङा होनबा बेखौ मानो खायो होनोब्ला जोङो गया जाहाथे थायो आरोना मोजाङै थायो जेनेबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय जोङो नुनो मोनबोगासिनो दं जे गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोङो बै गय बिफांखौ मागो दानाव खायाबालायनो बिमा-बिफानि न'आव आलासि जानो था ङो माबाया गय बिफाङा आरो बै बिनिखायनो गय बिफाङा फिथाइ थायनो रोङा जाहैदों आरो
औ-औ नोंथां
औ आरो बे आरो बेजोंनो लोगोसे आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन-गुबुन आयदा फोर दंबावो जेरै एक जोंनाथ' से थारिखाव ओ ओरैनो फिथा-सौराय देया एबा माबाया आरोना सङा सावा आरो नङा होमबा बिदि नै थि नैथि थारिखनिफ्रायसो सङो जेरै जोंना मागोआव मा मा फिथसा जायो बुङोब्ला जेरै थावनि फिथा एन्थाब फिथा हगुमा फिथा बायदि रोखोमनि जोङो फिथा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बेहाय जोङो मागोनि से उम से थारिखाव जोङो बाथौआव जेनेबा फुजा होनानै जोङो
बैयाव जोङो जोंनि जोंनि जिहेथु आबै-आबौ रुंसारि जाबोनाय बैनि गोसोखां-गोसोखां नेरसोनखौ लाखिबाय थानो थाखाय
औ
बेवहाय जौ उम जौ होनाय जायो जौ गोरान होनाय जायो बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि गामसा बेफोरबायदि जोङो गोबां दं आरो
औ
औ, नोंथाङा एसे फोरमायना होदो होमबा।
औ - औ जेरैनोंथाङा होननाय बायदि जों गिबियावनो फेला बियो जानुवारि ए समाव जायो आरो नोंथां हस्टेलाव बिनिखायनो जोङो औ गिबियावनो नोंथाङा होननाय बायदि जोङो द यावनि बे मागो जायैनि समावनो म नो जोङो बेखौ नाराखौ जोङो बुथुमनानै लायो हानानै लायो आरो नों थां, बिनि उनाव जोङो बे खौ ओ औवाजों जोङो बेखौ खानाय औवाखौ जोङो ओ बिथि थसे बिथि थसे गायनानै जोङो मुथा खानानै जोङो औवा सिङाव जोङो बे नाराखौ सोनानै होनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बियो नाराया गेजेराव थायो बेनि उनाव बियो फेलाग्रु बानायनो हायो आरो बेखौ जों बिदि खालामनानै आरो जोङो औ आरो जोङो ओ जेब्ला बेखौ फेलाग्रुखौ जोङो सावनो ओ समायाव गोदोनि सुबुंफोरा होनोमोनलाय ओ दाउखा नुयियावनो सिखारनांगौ होननानै। नङाबा ओ उनाव दाउखा जायो होननायलाय जोङो बेखौ थाब सिखारनानै ओ दाउ खा नुयियावनो जेब्ला जोङो दुगैनानै जोङो बेखौ भेलागुरुखौ दुगैना सावनाय जायो आरो नोंथां। ओ मानो सायनाय जायो होनब्ला गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय बायदि जेरै जोङो भेलागुरुनि अरखौ सायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार-आजार ओ खारो होननायलाय जोङो बेखौ सायनाय जायो आरो दासिमबो फोथायना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेनि उनाव जोङो ओ बेनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि जोङो ओ जेरै गय बिफाङाव जोङो ओ जिगाब खायो आरो नोंथाङा होननाय बायदि। मानोना गय बिफाङा फिथाइ गोबां हो थो होननानै नोंथां। बिनि उनाव जोङो जेरै नै थारिखाव नोंथाङा होननाय बायदि ओ जों बे खालि ओ बेखालिबो जों बिनि सिगांनो जोङो ओ जेरै फिथाफोरखौ जोङो सावनो थाखाय देनानै लायो आरो जेरै गिबियावनो जोङो फिथा सावनोबाथ' जोंनाव जेरै माइब्रा, माथा बे थाखानांगोन ना नोंथां। मागो नालाय औ बिनि उनाव बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो जमा लोगो नांनानै ओ दिंखि ओ गाहेन बेयाव जोङो देनाय जायो आरो नोंथां। लोगो नांनानै जोङो ज'यै देनाय जायो आरो औ बिनि उनाव जोङो बेखौबो ओ फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै जोङो इसिं ओ इसिं खनायाव जोङो ओ जेरै हानि दोजों जोङो फिथा खावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ नों थाङा होनाय बायदि गिबिनि गिबिसिन फिथाइखौ जोङो ओ गार'नाय जायो आरो मानो होनोब्ला जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो गोथैसोनो बावनाय जायो आरो गिबि फिथाखौ।
औ औ नांगौ।
औ बिनि उनाव जेरै जोङो ओ माइब्रानि फिथा, माथानि फिथा बे सावनाय जायो जेरै हुगुमा फिथाफोराथ' जेरै लावदुम फिथा बेफोर फिथाफोराथ' जोंनि बर'निनो मोनसे आंगो फिथा बेखौ जोङो माथानि माथानिजों जोङो बालायनाय जायो आरो जेरै गुमा फिथाखौ आरो बिनि उनाव जोङो जेरै एन्थाब फिथा थाव सिथाव लारु एन्थाब फिथाबायाथ' माइब्रा माइरंजोंसो जायो नालाय नों बिथां बेखौ माइब्रा जोसा माइरंनि बानायनाय जायो आरो जों, जेरै- ओ लावदुम फिथा, एन्थाब फिथा, थाव सिथाव हासुं फिथा बेखौ जोङो ओ बालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मागो दमासियाव बेखौनो जोङो ओ आलासि-दुमसि फैबा होनाय जायो आरो नोंथां आरो बायनि न' बायनि न' न'खर न'खर जोङो फिथा सौराय माने सावनायखौ नुयो आरो नों। नोंथां आरो बैनि न' बैनि न' जोङो जाहैलायो आरो नोंथां। आरो मागो दमासि समावथ' जोंना आलासि दुमसि फैयो नालाय आरो जोंनाथ' बर' फोर मोनसे हुदा दंदि जेरै जौ लोंनाय माइब्रानि जौ माथाइनि जौ बेथ' थाख खायो नालाय न'खर न'खर जेब्ला आलासि दुमसि फैयो औ जेरै जोंनि बर'नि अनला ओंख्रि सबायाइ दाउ बेखौ जोङो मोनजायो आरो। जेरै मागो दमासियावथ' बेदराथ' थाखागोन नालाय नोंथां। बेखौ जोङो अमा बेदरजों सौ। जेरै माइब्रानि जौ माथानि जौ बेखौ जोङो लोंलाय लायो। आरो बैनि उनाव बैनि उनाव आलासि दुमसि फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंस नंगौ।
आरो जोंनि आरो जोङो गोदोनि समाव जेब्ला। गिबि खालि जोङो खाना जायो अब्ला। जोङो सिखाव खावोमोन लायनो बैनि मैगं। बै बारिनि बन बिदि सिखाव खावनानै जोङो गोदोनि सुबुंफोरालायनो। जेरै लावखार ओंखाम जायोमोन नालाय दानि जुगाव। थ' जोङो बेखौ नुनो मोनला नालाय नोंथां एसे खमखौ जों नुनो मोनो आरो। गोदोनि बायदि बिदि सिखाव खावनाय बेखौ जोङो नुला आरो नोंथां।
औ औ।
औ मागो दमासियाबो जोंनि मोनसे आंगो। फोरबो आरो जेरै मागो दमासिया जोंनि बर'फोरनिनो रंजानाय मोनसे फोरबो आरो बेबो। आरो।
औ मागो दमासियाव जोङो गोजोननाय मोनो बैनि न' बैनि न'। फिथा सौराय मोनजालायो आरो नोंथां। ज' ज'नो औ औ आ। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो मागो दमासियाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथां।
औ नोंथाङा बुंनानैबायाददिनो जोंनि ओनसोलावबो बे। बेफोरबायदिनो जेरै एन्थाब फिथा थावनि फिथा। हुगुमा हुगुमा फिथा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव सावनाय जायो आरो। जेरै बेफोरखौ मा मा माइरंजों सावो होनोब्ला जेरै थाव। फिथा आरो एन्था फिथाखौ जोंनियाव माने गासैबो सुबुंफोरानो बेखौ। माइब्रााजों सावो आरो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जिेतुुमा फिथा लावदुम फिथा बेखौ माथा माइरं म थाजों संनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोथां औ
औ बिदिनो ओम बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय जों दे जिहेथु बै माइब्रानि माथानि जिहेथु लावदुम फिथ दा बेखौ लायनो बेखौ लायनो। जिहेतु न'आव सासे मानसि रुंसारि जायोब्ला बै। फिथाखौ लावदुम फिथाखौ लायनो बोसोरसे जायाबा लायनो मोन। मोनजायानो बेखौ नोंथाङाबो खोनानो मोनो जानांगौ नङा होमबा।
औ खोनानो मोनदों नोंथां।
औ औ जेरै बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मागो दमासिखौ फाहामो फालियो
औ औ
बिदिब्ला नोंथांजोंहा समाबो जाबाय दोनहनोसै नामा उनाव समफोर मोनोब्ला रायजलायफिननोसै
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों
औ